हेल' खोनादोंना ओ अ खुलुमबाय नोंथांखौ ओ दायो जोङो दिनै रायलायनो लानाय टपिकआ जाबाय दाउ अनला ओ नोंथाङा बिनि बागै मा बुंनो हागोन नामा
ओ दाउ अनला दाउ अनलानि प्रसेसखौ खिथानोसै आं नोंथांनो जोंहा दाउ अनला संनो थाखाय जोङो फार्स्टआवनो गिबि खेबावनो जोङो माइरंखौ सुनानै लानांगोन बिनि उनाव जोङो माइरंखौ सुखांनायनि उनाव जोङो फोरानदबनांगोन मानो होमब्ला गिसि गिसि दे ब्ला जोंहा उनाव अनला ओंख्रिया माने गथा जायो आरो थाव माने टेस्टआ बेलेग जायो ओ बेनि‌ उनाव दानि जुगावथ' अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां रोखोमै जायो सोरबाया दानि जुगाव अमाखौबो अनला जायो खिन्थु आं मोनजाफेराखै बाट जों ल केल दावखौहा अनला जायो आरोना ओमफ्राय बिलाहिदों ना अनला जायो गोबाङानो बायदि रोखोमनि सङो बात जाहानि बा आंनि संनाय प्रसेसखौ आङो खोन्थादों
औ जागोन दे खिन्था
न'नि दाउ लकेलखौ जेब्ला जोङो बु थारो बुथारनानै जोङो साफा खामो बिनि उनाव जोङो बेदरखौ एव ख्रेबो मसला मसलि होयो बिनि उनाव एवख्रेबनानै बेदरखौ जोङो फोमोननानै जेब्ला जोङो दै होयो दैया गोदौगोन गोदौनाय समाव जोङो बे अनलाखौ देना लानाय अनलाखौ जोङो माने बे दै गोदौफौनायाव होयो जेब्ला जोङो दै गोदौ फौनायाव अनलाखौ होगोन अब्ला जोङो खोस्लिजों माने सोमावनानै होनांगौ ओंख्रिखौहाय मानो होमब्ला गथा खायै बायदि आरो बिनि उनाव जोङो जोंनि बर'नि मोनसे ओ मुंदांखा खारै ज' ओ जायखौ जोङो माने थालिर बिफांनिफ्राय हानानै फोराननानै जोङो सावनानै बिनि माने रसखो दिहुन मोनो त' बे खारै बेखौ होबोला जोंहा संनायनि अनला संनायनि टेसआ बेलेग जायो आरो जोंहा कालारखौ जोङो ओंख्रिखौ नुनो मोनो आरो
औ
बेनो जोंहानि न'आवबो अनला ओंख्रिखौ जायो आरो जोंनि अनला ओंख्रिया गोबां गोथाव आरो गुबुन हारिफ्राबो जोंनि अनला ओंख्रिखौ जानाय नुनानै संनानै जायो आरो दानिया
औ आंबो नुनो मोनदों बेबायदि गोबा आं जेराव थायो माने बेयाव ओ लोगोफोरनोबो जेब्ला न'निफ्राय अ-अनला ओंख्रि लाबोयो बिसोरबो जानानै जोबोद गोथाव मोनो लाइक बिसोर बुङो आरोना जे बर'नि बेयो मोनसे सिपिसियेल दिस बे जोङो जेरावबो मोनजा बर' ट्राइबावल'सो बेबायदि गोथाव मोनजायो होननानै नोंगौ जोंहाबो न'आव बान नायो ओ जोंहा न'आव ओ बे एम्फौ लायो नालाय खायफा इन्दिनि खायफा खारंनि थ बे खारंनि बे थानायफोरा बेखौहाय फोराननानैबो खारै बानाय जायो आरो आं न'आव नुनो मोनदों बेखौ बिखौ फोराना खारै बानायनाय आरो बे थालिरनिफ्राय थालिर बिफांनिफ्राय जे बानायो बिनिबो खारै नुनो मोनदों आङो जोंनाबो न'आव बेबाय बिदिनो बानायो आरो जोंनि बे बर'नि बे अनला दाउ बे रेसिपियाहाय जोबोद मुंदांखा गुबुन हारिफोरा जेब्लानो खोनायो लाइक अनला दाउ बिसोरबो लाइक जानो बेबायदि गोसो जायो आरो आरो खाय जोबोद बुङो बे गुबुन हारिफोरा जे जोंनि बे बर'नि अनला दाउआ जोबोद गोथाव जायो जानायाव आरो बेबायदिनो बरनि-बर'नि फ्राय नुयै नुयै दा गुबुन हारिफोराबो बे अनला खारैफोरखौ जानायखौ सोलों-सोलोंगासिनो आं बेखौ नुनो मोनदों गावसोरबो बेबायदिनो न'आवनो बर'नि बायदि अनला दाउ बेबायदि जानायफोरखौ नुनो मोनदों अनला दाउल' नङा आरो नारजि अमाफोरखौबो जानाय नुदों आङो गुबुन हारिखौ ओ बेयो मोनसे जों बर' हारिनि थाखाय जोबोद माने मोजां मोननायनि बाथ्रा आरोना जे जोंनि बे बर'नि मुंदांखा रेसिपिखौ गुबुन हारि फोराबो मोजां मोनदों लाइक ओ जोंनि बे रेसिपियाहाय मुंदांखा जादों। बिनि बा नोंथाङा माबाफोर बुंगोन ना?
ओ आंथ ओ आं बेखनो बुंनो सानो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो माने लोमजाब्ला साजाब्ला ओंखाम ओंख्रिफोरखौ जानो हाया जायो नङा होमब्ला। ओ जेब्ला अनला ओंख्रिफोरखौ सङो अब्ला मानसि फोरा माने ओंखामखो जानो हायो। मानो अब्ला बियो अन जों बानायनाय आरो जोंहा उदैयावबो थायो। मानो होमब्ला बेयाव जेबो इसां जोङो मस्ला मस्लि होनायनि गोनांथि जाया। जास बेदराव बाहाय जिरा मस्ला इफोरबायदि होबानो माने अनला ओंख्रियाव टेसआ फैखायो। औ औ माने अनला ओंख्रिनि टेस्टनो बोरैबा अनला दाउ अनलाया आंनि फेभ्रेट। थ आं जोबोद मोजां मोनो जानानै।
बुंनो थाङोब्ला जोंनि बे बर' बर' हारि बर' फिसाफोरनि गेजेराव बांसिनानो अनला दाउ खौ मोजां मोनो खोमा गावनि बे फेभरेट जानो हानाय आरो ना आंनि आनिबो फेभरेट बियो आंबो जोबोद गोथाव मोनो।
औ औ
दायो बाय दा बेबायदि बाला अनला आरो बे दाउल नङा अनलाखौ गोबां जोबोद रोखोमनिबो जायो। बे मै थ्रु बिबारफोरजोंबो जानाय नु नो आङो मानसिफोरखौहाय अनला ओ थाव होननानै बुङो। आं जाफेराखै नाथाय आं खोनादों आरो ना बेबायदि मैथ्रु मैथ्रु बिबारजोंहाय आरो आरो दाउजोंहाय अनला संनाय बाट आङो बे दाउ अनलाखौ जियानो जा ओ जोबोद मोजां मोनो आरो जानो। लाइक बियो बेमार बेमार जा बेमार हारि जाबाबो लाइक अ सासे बेमारिफोरनि देहायाव माने बियो ओंखाम जानो हानाय बाय दि जायो आरो ना गोगगो जाहैयो।
औ
बिसोर खायफा बुस्थुफोरखौ दाइजेस्ट खालामजायाना नाथाय अनला ओंख्रिया जेरैबायदि बियो लाइक अ मोदोमाव दाइजेस्ट जानो इजि आरो ना औ नोंथाङा माबाफोर बुंबावगोन आरो बेनि बागै
मानसिफोरा अनला ओंख्रिजों जाब्ला माने अ जोंनि बर' रावाव बुंनाय दङ जेब्ला जाबा जाबाबो माने जोबाबो सिखारनो रोङा बेफोरबायदि होननानै आरोना खिन्थु अ गोबां मानसि फोरा हसायैनो गोथाव मोनो ओंखायनो जायो आरो अनला ओंख्रिदों ओंखाम जाबोला मानसिफोरा माने जाब्रैलायो खिसुमाना